हेल'
औ।
औ हेल' खोनायाखै नोंथां औ खोनादोंना नोंथां अ आतसा नोंथाङा दाथ' फ्रि ओमबा नङा ओमबा? ओम आतसा होमबा दा नैबे अ नैबे दा समाव ओम नैबे बोथोराव जोंनि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि अ ओनसोलाव जाग्रा जाग्रा फिथाइ सामथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथां ओम ओमबा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव नैबे समाव ओ दैज्लांनि समाव जाग्रा फिथाइ होनोबा मा मा मोननाय जायो ओरैनो?
औ जोंनि ओनसोलावथ' दैज्लांनि समाव जाग्रा फिथाइ होनोब्ला बांसिन खान्थाल ओ खान्थाल थाइजौ ओ बिदिनो ओ दै लिसुबो मोनो आ बि बिदिनो लेरख' फिथाइ मोनो।
ओम ओम लेरख' लेरख' फिथाइ नामा होनदों अ
अ औ औ औ बेफोरखौ मोनो आरोखि बांसिनानो माने खान्थाल आरो थाइजौ बे मोननैखौ बां बिसिन मोननाय जायो आरोखि नोंथां ओ खान्थालनि बेलायावबो अनेख खान्थाल दं औ औ ओ बि बिदिनो औ जेरैहाय खान्थाल दावाफोर मोननाय दं आरो बायदि बायदि रोखोमनि खान्थाल ओ मोननाय जायोखि ओ बिदिनो माखासे खानथालफ्रा जेरै बार' मासा खान्थालबो दं। बार' मास थाइग्रा खान्थालबो दं माखासेया दैज्लांवाल' मोनग्रा खान्थालबो दं आरोखि थाइजौफ्रा बिदिनो माखासे माखासे दैज्लाङावल' मोनो माखासेया बार' मासबो मोनो आरोखि औ नाथाय लेरख'नि बेलायाव बुंनो थाङोबा माने लेरख' फिथाइखौ माने गोबां मानसिफोरनावनो नुनो मोननाय
र' नोंथां लेरख' फिथाइ होनदों ना नोंथाङा
औ औ औ
बे लेरख' फिथ या नुनो माबायदि आं बारा हमनो हायाखै नोंथां लेरख'
औ ओ बेयो बै माबानि मोनसे फिसा फिसा फिथाइ थायो नोंथां
अ लेस्सु नामा लेस्सु
लिसु नङा नोंथां माने मोनसे फिसा फिसा थायो आरोखि मोनसे फिसा फिसा फिथाइ दं जों बेखौ जेद मनानै जायो आरोखि माने बियो फिथाइया बिफां बिफांनिफ्रायनो दाइरेक्ट फिथाइ थायो आरोखि बे नांजाब नुनानै बिफां गुदिनिफ्रायनो आरोखि बे औ औ बेबायदि मोनसे फिथाइ आरोखि नोंथां ओरैनो नोंथांमोननिजों मा मा फिथाइखौ मोननो थाङो नोंथां
जोंनिथिंबोथ' बिदिनो अ माने दा बोथोरखौ नायनानै नै बायदि दा दाउ बे समाव माने खानथाल एबार थाइजौ बेनिफ्राय थालिर दाथ' थाखाबायानो बिनि उनाव ओमफ्राय लिसु मोनो बिदिनो आरो फ्राय ओरैनो नोंथांमोननिथिं अ फिथाइ सामथाइनि मायबा आबाद ओ माने जेरै ड्रागन बेसोरनि आबादखौ मावो नामा मा
औ नोंथां मानि मावनाय नुनो मोनो औ मावो
ह अ
बिदिनो माने खिन्थु बां गोबाङानो मावा नोंथां माने खम सम मानसिफ्रा जायहा माने हा दं जायहा बिदिनो बिदिनो आबादखौ मावनो गोरों बे बेफोरो माने बे द्रागन फिथाइफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां नाथाय खम नुनो मोनो आरोखि
उम आरो बै अ रैमालि रैमालिखौ मोनोना नोंथांमोनिथिं।
रैमालि जायखौ होनो जोंनि जायगायाव आनारस होननाय जायो नोंथां औ औ औ मोनो मोनो नोंथां नाथाय बांसिनानो बेखौ न'आव जानो
उम उम उम दा बै थालिरफोर मोनोना मोना थालिर थालिरनि बागानफोर बानायनाय जायो ना जाया नोंथांमोननि
खोनाबाय ना औ खोनागासिनो आं औ खोनाबाय खोनाबाय
हेलौ
औ खोनाबाय नोंथां
नोंथां एसे गोसा बुं हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां अ औ औ दासो खोनाबाय
औ अखा हादों नामा नोंथांनियाव
थ हायाखैमोन दा माने नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो थालिरफोरनि बागान बानायनाय जायोना आरो थालिरनि आबाद मावनायखौ जायो ना जाया
जायो जायो नोंथां माने गोबाङानो जोंनि ओनसोलाव दा थालिरनि थालिर बागान बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां बेफोरजोंनो गोबाङानो जो जोंनि बर ओनसोल रां आरजिनानै खामायनायखौ नुनो मोनो। नोंथां थालिरखौ जों थालिर बुङोबा जों माने बेखौ जों थालिर फिथाइखौ जों गो फोमोननानैबो जानो हायो। गोथां ओंख्रि ओं। ख्रिबो जानो हायो। खायसे खायसे ओरैनो जायो आरो नोंथां लोगोसे थालिर निफ्राय जो थालिरनि बिबारखौबो जोङो जानो हायो नोंथां ओ थालिर फस्ला बेखौबो जों ओंख्रि जानो हायो नोंथां औ अमाफोरजों जानो हायो बेफोर आरो नोंथां औ लोगोसे जों ओ औ। औ लोगोसे खान्थालनि बेलायाव बुं थाङोबा जों खान्थालखौ जोङो ओंख्रिबो जायो ओ खायसे खायसे फोमोननानैबाबो जायो। ओ खायसे खायसे जों बेखौ गोथाङैबो जायो। माने जाय जेरै गोसो माने बबेजों जानो मोजां मोनो बे रोखोमै जायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां ओम
खान्थालनि बेगरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां खान्थालनि बेगर बुङोबा। जों माने खान्थाल बेगरखौ आराम माने फोराननानै बिनि सायावनो बिगुर खौ सैनानै बेफोरखौ जों माने मैथा फोरजों जानायखौ नुनो मोनो आरो खि। मैथाजों एसे ना होफानानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। लोगोसे खान्थालखौबो जों ओमफ्राय खान्थालि मोदोमखौबो जों ओंख्रि जायो।
औ औ जायो नोंथां।
थाला जेब्ला गोरलै देरो गोरलै जा गोरलै न'आवनो जों बेखौ ओ दाउफोरजों बा ओरैनो गोजाबो संनानै जायो लोगोसे बिदिनो। औ औ लोगोसे बिदिनो बोरमाफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां। औ लोगोसे थाइगिर फिथाइ थाबाय औ औ औ बेफोरखौबो जों जानायखौ नुयो। बा दानि बोथोराव आरोखि दा नोंथांमोननि जों बबे बबे फिथाइ-सामथायाइफोरखौ दैज्लां बोथोराव मोनो आरो मा रोखोमै ओंख्रि जायो नोंथां?
अ' जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां दाथ' थाइजौ खान्थाल खान्थालखो नोंथाङा दा जेरैबायदि दं बायगार ओ बि ओ खान्थालाथ' अराय खेमाहाबो थायनाय मोनसे जोलै दोङो नङा होमबा नोंथां। दा ओमफ्राय दा नै दैज्लां बोथोरावबो थाइग्रा मोनसे आरो खान्थालखो जोंबो ओ बिदिनो नोंथाङाथ' जेरै बुंलांबाय माने गोरलै समाव ओंख्रिबो जाजायो नङा होमबा नोंथां। बिदिनो बिनि उनाव मोनबा मोन मोनबा थाङैबाबो खान्थालखो जाजायो दाननानै बेनि उनाव थ' बिखौ बिनि बेगरखौबो ओंख्रि जाजायो। आरो बे थालिर थालिर बुंबाथ' हारिनि बेलायावबो बिदिनो औ दा एसे औ बुंलांबाय बिबा थालिरखो माने थालिरनि माबा थालिर मैखोम जायो थालिरनि मैखोम होनना बुङो जों नोंथां बेखोबो बेखोबो जा जाजायो। आरो जोंथ' थालिर बुङो होनना बुं बा थालिरा गाससिबो खामानियाव बाहाय जाजोबो नाय खो नुयो आरो बा नोङो थालिर बिलाइखौबो खामानियाव बाहायनाय संबा जौखौ थालिर थालिर बिलाइयाव जौ जौफोरखो एरनानै दोननाय नुयो बा फुजा फाथालावबो थालिर बिलाइखो बाहायनायखो नुयो। बे नङा होनबा दा? अ' बेनिफ्राय थालिरखो आरो माने फस्ला जे होनना बुङो जोङो। बेखौ माने ओरै ने एवना जानाय बा बेदरफोदोबो एवना जानाय खो जों नुनो मोनो आरो बिनि थालिर बिफांखोबो बिनि उनाव माने जों दानखावनानै बा ओ दानना दोननानै सान्दुंङाव गाननानै जोंङो माने सावनानै बिनि मादा नङाबा माने थालिरनि बिफां खारै खारै बुंङो जों दा। खोनादों ना नोंथां हेल'? हेल'। खोनादों ना नोंथां आ हेल'? हेल'
हेल' खोनादों ना नोंथा औ खोनादों नोंथाङा औ नोंथांनि मबाइला एसे भाइब्रेसन गाबनाय बायदि खोनाबाय थादों।
औ आंबो नोंनिखौ बिदिनो खोनादों मा बार अखा हानाय बायदि खोनागासिनो।
अ अखाथ' हायाखै माने बे थालिरनि अ फस्लाखौ जिथु जों सान्दुुंआव फोराननानै दोनोबा थालिरनि मादाखौ औ। सान्दुंङा मोजांङै फोराननानै बेयो रानोबा जोंङो सावनाय जायो आरो सावनायनि उनाव बेख बे खारै बा खारै मह मोननाय जायो आरो नोंथांमोननि आथिं बिदि ओ माने थालिरखौ सावनानै खारै बानायनाय जायोना जाया?
बानायो बानाय नो थांङो जों नैजोंबो बानायनाय नुनो मोनो बे फोखौ बिरादनो आरोखि औ औ खारै बानायो औ थालिरनि अनगायैबो गुबुन गुबुनफोरखौ जेरै बेसर थाबाय औ बेफोरखौ बानायो आरोखि नोंथां ओं सबायाइनि
बिदिनो दा बिदिनो दा अ जों गय गेजेर गेजेरबो थालिर खौ गायनायखौ जों नुनो मोनो
औ
नोंथांमोनसिम गय बा आगान खालामो ना
खालामो नोंथां औ ग'य फिथाइ मोनो दाथ' नै थाइबायबो नोंथां जोंनिजोंबो बिरादनो, औ बेफोरखौ जों जों दाथ' गय गय फिथाइआथ' नों गय मानि बागानाथ' एभेलेबेल जाहैबाय नोंथां गामि जोंनि गामि ओनसोलाव आरोखि
औ औ
ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथां नोंथांमोनै जों बिदि ओ बिनि अनगायै सफारि फिथाइफोरखौबो दाथ' नै दै दैज्लां बोथोराव मोननो थांसै आरोखि मेसेंगाव नोंथांमोनजोंङ एभेलेबेल मोनो नामा नोंथां? औ सफारिखौ मोनो नामा नोंथां? खोनाबायना? हेल' औ हेलौ हेल' खोनाबाय ना औ औ औ नों दाथ' ताएम आबो जाबाय नोंथां ना
औ औ
औ औ औ